खोनादों औ नों नोंथांजों आं अनला खारिनि सोमोन्दै रायलायनो नागिरदोंमोन नोंथां हागोन ना रायलायनो?
औ हागोन नोंथां।
औ दे बिदिब्ला आं अनलि खारिखौ जा अनला खारिनि सोमोन्दै बा अनला खारिखौ माबायदि जायो बिनि सोमोन्दै नोंथांनो एसे रायज्लायनोसै नोंथां।
औ।
ओ ओ ओ अनला खारियाथ' जोंनि माने गोदो गोदायनि बिदिनो बर'फोरा अनला खारि ओंख्रि जाबोनायखौ जोंनि बरफोरनि गेजेराव मोननो हायै नङा गौना नोंथां बेखौ औ बेखौबो जोङो बर'फोरा जोंनि दोरों आदार ओंख्रि होननानैबो बुंनाय जायो नंगौना नोंथां?
औ।
अ अनला खारिखौ जोङो ओ संनो नांगौब्ला गिबियावनो जोङो खौ मा खालामो ओ बेयावहाय जोङो माइ माथानि माइरं
औ।
औ बेफोरखौ माने ओ बेबायदिनो सोमनानै दोननाय जायो दैयाव एसेहाय नंगौना नोंथां ओ बे ओंख्रि संनायनि सिगाङावनो ओ अनला खारिखौ जोङो आरो माने गोबां रोखोमनि मैगं थाइगं बा बेदर ना बेफोरदोबो जानायखौ जोंनि बर'फोरनि गेजेराव नुनो मोननो नंगौना नोंथां?
औ औ नंगौ नंगौ।
ओ गिबियावनो जोङो मा खालामनांगौ अरदाबाव अर जरायनानै जोङो बेखौ फोजुंना नानै लाग्रोनांगौ नंगौना नोंथां? बेनि उनावहाय जोङो ओंख्रुइ द'आवहाय ओ ज'खानि दै लानानै अराव फोदोंना लानो नांगौ। अनला खारि ओंख्रि संनो थाखाय नंगौना नोंथां?
औ नों
बेनि सिगाङावनो जोङो जखा बायदियै मा खामनांगौ माइ रं एसे सुंनानै गोरै रुइहुना उवालाव माने गोन्दै देग्लैना लाग्रोनांगो गौ जायो नंगौ ना नोंथां?
औ नंगौ।
जेबोला माने दैया ग्लाब ग्लाब गोदौ अब्ला जोङो बेखौ ओ देखांनानै लाखानाय अनखौ गुन्दैखौ माने आखि आखाइजों माने फ्रि फ्रिनो बेबाय बिदिनो सारनानै होनांगौ आरो बिनि उनाव जोङो खादौखौ ओ फिदिंनानै उरनो नांगौ माने एरना होनो नांगौ आरोना नोंथां उम। बिनिफ्राय जोङो बे एरनायनि ओनाव ओ सायनानै सुखांनानै लानाय जेब्ला जोङो नाजों अनला ओंख्रि जायो अब्ला जोङो नाख खोबो माने मोजाङैनो साफा सोनानै ओ सुखांना नै लाग्रो नांगौ नंगौ ना नोंथां?
औ
बेनि उनाव जोङो ओ नाखौ हुसननानै खुस्लिजों एरना गोदो होनो नांगौ नंगौ ना नोंथां उम नाखौ माला बा जोङो एवफ्रामनानैबो ओ बेबाय दिनो जोङो संख्रि बानलु हालदै मस'ला इदिनो होना नि माने एवग्रोना लाना नांगौ नाथाय मालाबा जोङो नाखौ बेबायदिनो ओ गोथाङैनो होनायखौ जोंनि गेजेराव मोननो हायो नंगौ ना नोंथां?
औ नं
औ बेबायदिनो ओंख्रिया जेबोला जोङो अनला ओंख्रिया जेबोला ओ ना होखांनायनि ओनाव ओ आमथा आ माने आथा आथा जानानै अ जायो अब्ला जोङो एसे माने संख्रिया नांदोना नाङा बेखौ जोङो साखिनानै लाबोनो थायो आरो नंगौ ना नोंथां?
औ नं
औ बिनि ओनाव जोङो ओ ना अनला ओंख्रि जानायजों लोगोआवबो आरो अनलाखौ जों जोङो माखासे ओ बिबार सिरिबायदि जोङो मोननो हायो गांबारि बिबारफोरजोंबो जोङो जानायखौ मोननो हायो नोंगौ ना नोंथां? औ। ओ बर'फोरा माने जेब्ला जोङो अनला ओंख्रि खौ सङो ब्ला बेबायदिनो अनलाखौबो माइरंखौ बेबायदिनो बिखोबो समनानै रुइहोना लाना उवालाव देग्रोना लानाय जायो। नंगौ ना? औ बिनि उनाव जोङो बे बिबारखौबो माने गुबुन फारसेथिं मोजांनो साफा बेबायदि सुस्र'ना लानांगौ नंगौना नोंथां?
औ नंगौ।
औ बिनि उनाव जोङो अनला ओंख्रि संनाय समाव जोङो बे गांबारि बिबारखौ मा खालामो जोंबो बुथुमनानै मोजां सोनानै ओम अनला उदुनाय समाव जोङो बेखौ मा खालामनाय जायो बे बिबारखौ ह होसनना होन नांगौ नंगौना नोंथां?
औ औ।
बेनि उनाव जोङो मा खालामो एसे खारै होयोब्ला माने गा सैबो खारै ओंख्रि जानायखौबो नुनो मोना जोङो औ सोरबा सोरबा खारैजोंबो जानायखौ जोङो मोननो हायो।
औ।
बेनि अनगायैबो जोङो बे बिबारखौ ओ संख्रि बानलु, हालदै, मस्ला दुन्दिया, सामब्राम बिलाइ बेबायदिनो जखा होनानै जोङो मा खालामनाय जायो ओ बेखौबो बिबारखौबो एव फ्रुनानै जोङो बै उदुबाय थानाय ओ अनला ख्रियाव जोङो होसननाय जायो
औ औ नों।
औ बियो उनावहाय जोंनि बेनि अनगायैबो जों बर'फोरा उम अनलाजों सेफालि बिबारफोरखौबो जानायखौबो जोङो बर'फ्रा मोननो हायो नांगौना नोंथां? औ। जेब्ला जोङो माने फुङाव सिरियै गोथारै थानाय माने बे सेफालि बिबारखौ जोङो ओ बुथु थुमना लानानै जोथोनै जोङो दैुजों सुनानै लानाय जायो नोंगौ नों
औ- औ नंगौ नोंथां।
जेब्ला जोङो माने अनला ओंख्रि संनो लायो जोङो सिगाङावनो बुंबोनाय बायदिहाय बेबायदिनो अनला ओंख्रिखौ सं संनो थाखाय जोङो माइरंखौ जखा बायदि सोमना दोननानै रुयोब्ला बोखांनानै उवालाव अन गुन्दैखौ देना लाग्रोनाय जायो नंगौना नोंथां।
औ नंगौ।
द'आव जखा बायदियै जेब्ला जोङो दै लानानै अरदाबाव अर सुनानै होनो गोनां जायो।
औ।
बिनि उनाव जोङो दैखौ मा खालामो फुदुं होग्रोनाय जायो। नंगौना नोंथां? औ। जेब्ला जोङो माने दैया गुदौ खुङो अब्ला जोङो बै देनानै लानाय माइरंखौ बेयावहाय होनाय जायो बिनि उनाव जों जोंड़ो बै ऐरनाय हादुं जों जोंड़ो फिदिंना इसे- इसे होनाय जायो नंगौना नोंथां? औ। बेनि उनाव जोङो सुखाना लानाय बे सेफालि बिबारखौ जोङो अनला ओंख्रिआव हुसननानै एरनाय जायो नंगौना नोंथां?
औ।
ओ बेबायदिनो सिगाङावनो बुंबोननाय बायदिनो बेखौबो। हारदै बेबो जानाय जायो आरो जखानि संख्रि बानलु हालदै गंगार दुन्दिया होनानै उनावहाय एसे गोदो होनानै बेखौ हांनाय जायो आरो नों नोंथां औ नोंथाङा बिनि सोमोन्दै आंनो इसे फोरमायनो हागोन ना नोंथां अनला खारि जानायनि सोमोन्दै?
औ जेरै नोंथाङा दा सेवालि बिबार जाबोनायनिखौ खोनथाबाय। बुंबाय आरो बिदिनो जोंनाव बर'फोरनाव बांसिन फेभरेट मा गोथावसिन मोननाय बे दाउ अनला दङ, दाउ अनला संनानै जायो औ। औ गिबियावनो दाउखौ बुथारग्रोनानै बा लाग्रो गोरनानै माने बेदरखौ ओ जगार खालाम ग्रोनानै ओमफ्राय बेखो बेदरखौ बेखो संनायनि सिगां बै अनलाखौबो माने रेडि खालामलांखायो अनलाखौ जेरै माइरंखौ बे माथानि माइरं बा ओंखामजों जायखौ ओंखाम जायो बे माइरंखौनो दसे समायनि थाखाय सोमना दोननानै बेयो गुरै जाबोला बिदिनो औवाल नङाबा जायनियाव दिं -खि दं बेफोराव दिंखियावबा उवालाव देनानै अन गुन्दै खालामनानै लायो। अन गुन्दै खालामनानै लाखांनायनि उनाव संनो जगरखौ लायो आरो। आरो रेडि जायो अरदाबाव बिदिनो नों बुंनाय बिदिनो अर जरायना लानानै
औ नंगौ नोंथां।
औ सारायखौ जाननानै जानना होनानै
औ नंगौ नोंथां।
बेयाव साराया दुंब्ला -दुंब्ला थाव होनानै पियास बानलु बिदि होनानै बेदरखौ एवनानै लायो जेब्ला बेदर दाउ बेदरखौ एवनानै एवनानै दाउ बेदरा एसे मोजां फ्रोम फ्रोम जायो। नो लायो अब्लाना बेयाव दैखौ होना होयो आरोना। दै गुसु होबाबो जायो दै गुदुं होब हबावबो जायो दैयाव माने गुदुं होथारथारनांगौ इदि नंङा। दैखो गुसुखौ होबाबो। जायो बा गुदुंखौबो जायो बेनि उनाव जेब्लानखि बै दैया गोदौगोन बेवहाय अन गुन्दैखौ एसे एसे एसे एसे सासस्रो सास्रो सासस्रो होबाय थानांगोन आरो गोदौनाय गोदौनायाव नंङाब्ला दायरेक स' होना होबा बियो माने बेबायदि बिदि लथा लथा बोरैबा आथा आथा गथा गथा फिसा फिसा जाना थायो। बेनि थाखाय बेखौ माने माबानानै एसे खादौदो एरहोलां इसे सारनानै होहोलां होनांगो ओमफ्रायो बेखौ होखांनायनि उनाव एसे खारै खारै गखो माने इयाव नांगौ जखानि होना होनांगौ बेनि अब्लानो दाउ अनलाया ओमफ्राय बेयो इसे ओमफ्राय बेखौ ओ गोदौ होनोनानै गोदौहोनानै जे गावनि नांगोसेबां आथा आथा जेनेबा अनला ओंख्रिया जेरै बायदि जायो औ‌ बेस बिङाव माबा लाबोनानै बेवहाय गंगार दुन्दिया बा दुन्दिया होना होबा
औ नंगौ नोंथां
बिदि होना होननानै संनाय जायो बेनि ओ बिदि मानिया मस्ला मस्लि आरो उनाव माबाफोर आरो बेलेग मस स्ला होयोबा माबायो होनो हायो बेनि बेनि सिगांङावनो माबाफोरखौथ' होखानायानो जायो बे सामब्राम गु फुर औ बेफोर खो ओ पियास जायखिनिखि गुफुर बेफोरखौ माने होखानानै गिबियावनो माने लानाय जायो ओ बेनि अनगाबैबो आरो। बेयो दाउ अनला थांबाय हयथ' संनाया सोरनियावबाथो निया माथिं बानिवा गुबुनबो जानो हानाय आरो खिन्थु बर'फोरनि बेयो मोनसे जानाय गोदोनिफ्रायनो जाबाय थानाय बेनि अनगाबो ओ जेरै आरो बिदि बिबार बिबारफोरखौबो बिबारफोरजोंबो अनला नाजोंबो अनला बिदिनो
औ औ औ नंगौ नोंथां दे बिदिब्ला नोंथांना दिनै बेयावहायनो दोनथ'नाय जाबाय नोंथां। औ गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम।
औ गोजोननाय थाबाय नोंथांनिफ्राय।
बेना नोंथां
औ दे दे